हेल'
अ बुं‌ नोंथां
अ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योबा नोंथां
औ दंथ'यो दा सान्दि नोंथां
अ होनबा नोंथां दा आं फन हरनाय जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनो दैनि सायाव सावारायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायनोहागोन नोंथां
औ दा दै होनोबा नोंथां दाथ' जोङो दै दैखौथ' नांथारगौ नङा होनबा नोंथां
औ-औ नंगौ नंगौ औ
औ दाथ' दैखो जेराव मेराव नुनो मोनो
औ औ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ खोनादों नोंथां आं हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ